हेलौ अ
ओ नोंथाङा फ्रि ना?
ओम नोंथां फ्रियानो।
अ नोंथाङा दा मा खालामदों?
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
अ खबर सबरफ्राथ' मोजाङानो
औ नोंथां खबर सबर आथ' मोजाङानो नोंथां।
अ आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सोमोन्दै एसे रायलायनो सानदोंमोन।
अ दे नोंथाङा मा आयदा बुंनो हागोन दे
आयदाया जाहैबाय जों सुबुं माहारिनि जिउआव दंफाङा माबायदि दिम हेफाजाब होयो
औ औ जागोन नोंथां
जांबबाय जागायनोसै
औ दे जागायदो
बिफां बिफां लाइफां मानसि दुमसि जिब जुनारजों गाैबोथ' मिथिंगानि सोरजिनाय ना
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
गुबुन मोनसेनि सायाव गुबुन मोनसेया सोनारबा माने जों थांनानै थालायनो हाया आरोना
नोंगौ नंगौ
जेरै बिफाङा जोंनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे जोबोद गोनां जे बिफां नङाबा जों दा बायदियाव जों थांनानै थानो हानाय नङा
औ औ
माने गोनां बुङोब्ला जोंनो थांनानै थानो थाखाय बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो
औ औ
आरो जों अक्सिजेन लानानै जोंनिफ्राय गनाय कार्बनडाइ अक्साइद बेखौ दंफाङा लायो आरो बिनिफ्राय दंफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो। माने बिदिनो गोनांथिया जों लानाय होलायनाय बे माने सारकोल गिदिंबाय थायो आरो ना औ सोलाय सोल' माने जोंनि माबायाव जोंनि थांना थानायाव माने दंफाङा ओरैबायाददि इम्परटेन्ट
औ औ मानिे बेसेन गोसा
आरो दंफांजों जों थांना थानायाव गोबां मुवा बेसाद बे फोरबो बानायनानै जों जिउ खुङो जोंनो सामफ्रामबो दैडलि लाइफआव माने नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौबो जों दंफांनिफ्राय बानायनानै लायो
औ औ नंगौ नोंथां
औ जेरै जोङो गोदोथ' जोंनियाव गेस गैयामोन दिनैनि मुगायावसो गेस ओंखारबाय गोदो गेस गैयै समाव जों गाैबो सुबुं माहारियानो हाग्रानिफ्राय दंफांनि बन दालाय दासाजोंसो जों ओंखाम ओंख्रि अर सुनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै जायोमोन आरोना बेबायदिसो थांना थाबायमोन गोदोथ' बांसिन जेब्ला सुबुंफोरा न न' माने गोदान मुगानि जि साननाय हनाय बेफोरखौ साननो रोङाखैमोन टेक्न'लजिजों खारफानो रोङाखैमोन बै समावथ' बांसिन बांसिन सुबुङा दंफांनि सायावनो सोनारनानै जिउ खुङोमोन औ आरो जोंना नै न'नि बेलायावबो दंफाङा ओरैबायदि गोनांथि दिनैनि दिनावसो जोङो सिमेन्टनि पस्ट जों जों न' लुयो गोदोनियावथ' दंफांजोंसो लुयोमोन ना दंफांनि खुन्थाजों दंफांनि बाथाम बेफोरजों जों न' लुयोमोन औ नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा बेफोरनि सायाव औ
मानसिजों माने जिउ गोनांजों आरो जिउ गोनांथ' बेफोरो होनजायो दंफां लाइफाबो जिउ गोनांखा ओ मानसि जिब जुनार आरो बेजों लोगोसे मा दंफां बिफां लाइफांजों मा नारगारलायनो हायै ओ नागारलायनो हायै सोमोन्दो दं आरोना नोंथाङाथ' होनखाबाय रिलिसन दं होननानैहाय मानो होनोबा जों बिसोरनिफ्राय अक्सिजेनखौ लायो आरो जोंनिफ्राय बिसोरो कार्बन डाइ अक्साइडखौ लायो आरो ना। बिसोर गैयाबा जों थां नानै थानो हाया जों गैयाब्ला बिसोरबो थांनानै थानो हाया आरोना सोलाय सोल' जायो ओ बेफोरनि गेजेरजों मा ओ बिफां लाइफांनि गेजेरजों मा ओ मानसिया थांनानै था थानो थाखाय बोलो गोरा मा होनोखौ स्ट्रं जायो आरो ना
औ औ
जुदि बिसोरो जोबस्रांलाङोबा जोंनि मा थांनानै थानाया हानाया गोब्राब जागोन आरोना ओ जिब जुनारानो होन मानसि दुमसियानो होन ओ बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होयो ओंखाम ओंख्रि संनायावबो नोंथाङा होनबाय सिगां दान सिगां टाइमाव गैयामोन होननानै। ओ दानि टाइमावसो गेस दंसै होननानै गोदोनि थायेम दंफाङानो जौखौ हे हेफाजाब होयोमोन नङा होनबा नों थां ओ अर सुनाय बायदिसिनायाव ओंखाम संनाय ओ बिदिनो नांगौ नांगौ रोखोमावहाय हेफाजाब होयोमोन आरोना बिदिनो ओ उन्दुनो थाखाय ओ स सखि बिदिनो बेरेंसि सेयार्ट टेबोल ओ जिरायग्रा थुल बायदि बायदि रोखोमनि आरोना जेरै न लु लुनायावहाय दरजा खिरखि बाथामा बेफोरबायदि आरोना नोंथां गोबां हेफाजाब होयोमोन आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङोहाय मा फिथाइ सामथाइ बिदिनो ओ नांगौ रोखोमनि आलादा आलादा गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइ जोंनो होयो आरोना ओ जाहाथे जोङो बिफां लाइफांनि गेजेरजों मा फिथाइ सामथाइखौ जानानै जोङो मा बोलो माने मोदोमाव बोलो मोननो हानाय बाय दि आरोना आरो जोंनि मोदोम माबायावहाय मा भिटामिन होयो आरोना बिफां लाइफाङा। बिफां लाइफांनि फिथाइ
औ।
आरो सिगांनि टाइमावथ' जुदि जानो थाखाय ओ ओंखामफ्रा गैयामोनब्ला जोंङो फिथाइ सामथाइखौ जानानै थांनानै थायोमा आरोना। आरो बि बेफोरनि गेजेरजोंहाय जोङो मा ओ बिफां लाइफांनो गोबां मदद एबा हेफाजाब मोनोमोन। आरो दानि टाइमावथ' मा ओ बिफां लाइफाङा खमायनो हमबाय आरो मानसि दुमसिया बांनायजों लोगोसे मा, दारिमिनफोरा गोबां जालांनायखाय बिफां लाइफांनि गेजे खमायलांनाय बिदुङा बारा जाबाय दुंहावनाया बारा जाबाय। ओ दैफ्राबो खमायलांबाय अखा हानायनि बिबाङा खमायलांबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
थायोबासो मा ओ ग-गुदुंखौहाय बिसोर खमायहैयोमोन आरो हा सिंनिफाय दैयाखौ बिफां लाइफाङा लाबोयोमोन आरोना। बेफोरनि गेजेराव गोबां हेफाजाब होयोमोन। ओ आरो बिजों लोगोसे ओ जोंनो थाइ मा साया होयोमार बिफां लाइफाङा। ओ आरो था थान्दा गुसु खालामोमोन क्लर'फिलनि गेजेरजोंहाय।
औ।
ओं। आरो बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा माबाफोर बुंदेरबावनो सानदोंबा एबा दाजाबदेरबावनो सानदोंबा बुंनो हागोन नोंथाङा।
औ। ओ बिफाङाथ' जाबादि जोंनो मदद होयो। बे जोंथ' जेनेबा बिफांनिफाय जों बिफांनि सायाव थानानै जों ओ बिदुं निफाय गुदुं बिदुंनिफाय जों गावखौनो रैखा थि होनो हायो आरो ओ जेरै हाग्रा ओन सोल हाजो ओनसोलाव माने बि फाङा हा गिसिगानाय हा हा गुगानाय बेफोर खौबो हमथायो आरोना।
औ औ नंगौ नोंथां आरो औ
बेनिखायनो जोङो बिफांफोरखौ ओ जों रैखाथि होनांगौ जेसे हायो। आथिखालावथ' बिफां लाइफां दा बेनिया ओरैबायाददि बांबोबायखि मानि जों अबा अबा खायसे जायगफ्राव बिफांफोरखौनो नुनो थांला
औ
स' बेनिखायनो जोङो ओ बिफां लाइफांखौ हाजासे जेसेबां हायो गायनांगौ आरो जों बेनि जोथोनखौ लानांगौ औ औ
आरो बेफोरनि गेजेरजोंबा बिफां लाइफाङा बेसेन गोसा नङा होमबा नोंथां जाखिनि ओंखारबाय मानसिनि थाखाय जोबोर गोनांथार ओ बायदि बायदि रोखोमाव मा हेफाजाब होयो जोंखौहाय जमा ओ न'आवनो थानाय बिमा लाइफां जुदि गायनानैहाय गामि ओनसोलाव जुदि हा दङबा बेखौ गायनानैहाय जेब्ला गिदिर जायो बेखौ हानानै जोङो मा गुबुन गुबुन जायगायाव फानहरनानै गोबां मुलाम्फ मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
गोबां रां रुफा आरजिनो हायो न'खर खुंनायाव हेफाजाब होयो गावनि नांगौखौ बु थुुमना लानो हायो गावनि उदै सुफुंनो हायो नङा होमबा नोंथां बेफोरनि गेजेरजों आरो बिफां लाइफांखौ जोङो मा ओ जाखिनि न'आव गायनायखौ मा बेखौहाय हानानै जोङो गुबुन दाब दाब जायगायावहाय बेखौहाय दै-दैथायहरनो एबा फालांगि खालामनो हायो
औ
नङा होनबा नोंथां आरो बेफोरनि गेजेरज जोंनो जायफ्रा बाहायगोन बिसोरो मा बिदिनो बायदि रोखोमनि ओ बेसादफोर बानायगोन आरोना आगजुफोर बानायगोन बेसेन गोसा फोर आगर होनानैहाय बिदिनो मोजां मोजां खामानियाव बहाय बिसोरो बाहायगोन आरो नङा होमबा नोंथां जेरै बेसेन गोसा बिल्डिं बायदिसिना लुनायावहाय मा गोजौ गोजौ थाखो थाखो न'खर लुनायावहाय बिसोरो बेखौ बाहायगोन नङा होमबा नोंथां दंफां दंफाङासो बिराद समाय होयो नङाहोमबा नोंथां आगर बायदिसिना एर नों बेवहाय खालार होनानै बहुत मोजां नुयो आरोना। आरो दंफांआबो गोबां। आलादा आलादा रोखोमै बेसेन गोसा दं आरोना जेरै साल सिगुन ओ बेफोरबो बायदि बायदि रोखोमनि आरोना बाथाम आरिफोराव हेफाजाब होयो नङा होनबा नोंथां जेरै गारि मथर बानायनायावबो हेफाजाब होयो बिफां लाइफाङा नङा होमबा नोंथां। गोदोनि टाइमावथ' दंफांनि गेजेरजोंसो मा गारि खौ खालामोमोन जेरै गोदोनि टाइमाव मोसो गारि खालामोमोन टेला गारि खालामोमोनो मोसौजों होनाय गोबां गारि आलादा आलादा गुबुन गुबुन रोखोमै खालामो नङा होनबा नोंथां। आरो गोदान साइन्टिस फ्राबो दानि समावहाय लहा बायदिसिना फैबाबो मा बिफां लाइफांनि गेजेरजोंसो मा बिसोरखौ मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां। आरो मा बिफां लहा आरि बायदिसिना थाबाबो गारि मथरावहाय मा बिफां लाइफांखौ बाहायथारखायो नङा होमबा नोंथां। मानो होनोबा सिङाव जिरायनाय सिटावनो होन बिदिनो सिंनि बेसादफोराव मा सिंनि बुस्थुफोराव जायखौ नांगौ बेयावहाय लागायनानै बेखौ समायहोनो थाखाय बानायनाय जायो दामि दामि गारि फोराव नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोंनि थाखाय बिफां लाइ बिफांआ जोबो खामानि होयो आरोना। आरो नोंथांनि बादिब्ला आरो एसे ससे बुंबावनो हागोन नामा। बिफां लाइफां गैयाबोब्ला जानो थाखाय जिब जुनारा थांनानै थानो हागोन ना हाया बिनि बागै
बिफां लाइफां गैयाबाथ' जोंनि थाखाय थांना थानाया गोब्राब
औ।
औ बेनिखायनो बिफां लाइफाङा माने गोनांथि दं आरो ना। जों गायनांगौ आरो बेनि ज बिथोनखौ लानांगौ ओ नोंथां टाइमाबो जासिगोन ओ बिथांनिफ्राय जा बायदि नों। नोंथांनि मोनदांथिजों नोंथाङा फोरमायनानै हो।
औ औ औ ओ नोंथांनिसिमबो गोबां जा जाारसि साबायखर गोदान गोदान बेफोरबायदि मोजां खोथा सोलोंबोनो मोननायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोबां। साबायखर थाबाय आरो नोंथांनिसिम दे होनबा गोजोन्थों औ